दांखो लोदो
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोना मामोन?
औ आङो दा नोंथांजों दैज्लां बोथोर नि बागै रायलायनो सानदों मैगं-थाइगं गायनाय बेफोरदि माइ आबाद गायनाय बिदि इनि बागै रायलायनो सानदों।
औ औ रायज्लायनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां उम दैज्लां बोथोरावथ' जोंहा बांसिनानो माइ आबादखौ गायो आरो मैगं-थाइगंबो गायनाय जायो।
औ नंगौ।
औ ओ जोङो माइ गायनाय जायो। ओ जोङो माइखौ गायनो थाखाय जोङो माइखौ ओ फोग्रोना लानाय जायो।
औ
औ औ फोखांनानै जोङो बेनि उनावहाय जोङो खोथिया खोथियाया एसे गोजौ गोजौ जायोब्लाथाय जोङो बेखौ फुनानै लानाय जायो।
औ
फुखांनानै जोङो बेखौ ओ दैयावहाय दोनथ'नाय जायो आरो ओमफाय ओ दै जमा खालामना लाग्रोनांगौ दुब्लियाव माइखौ गायनो थाखाय। ओमफाय दैखौ अखा हायोब्लाथाय जोंहा मोजांसिन जायो। औ आरो अखा हायाबा जोंहा दैखौ सारनानैहाय गायनांगौबो जायो। ओ दै खौ जमा खालामना जोङो हालेवो हालेवनानै जोङो बे खोथिया फुनानै लानायखौ जोङो ओ माइखौ गायनाय जायो आरो। ओ दैज्लां बोथोरावथ' बांसिनानो अखाया हानाय जाखायो आरो
औ
औ ओ इदिनो आलिखौ मोजाङै खोनानै दैखौ जमा खालामनानै जोङो टेक्टरजों बा नांगोल जों हाल एवखांनानै ओ जोङो बे खोथिया फुनानै लानायखौ जोङो ओ बे दुब्लियाव हालेवनायाव गायनाय जायो आरो। ओ हा बुरजा बुरजा थानायफोरा हाजिरा लानानैबो गायनाय जायो। ओ जोंनि ओनसोलावहाय हाजिरानि दामा ओ थिन्स' आरो आरो जोङो गुबुन गुबुन जायगायावबो गायनो थांनाय जायो। ओ बेफोरावहाय गुबुन जायगायावहाय गोजानाव गायनो थाङोब्ला जोङो फास्स' बेफोरदि मोननाय जायो आरो।
जोंहा हाजिरानि फैसाखौ एसे बुरजासिन मोननाय जायो गुबुन जायगायावहाय थाङोब्लाथाय औ जोंनि ओनसोलावहाय रन्जित जोसा माइब्रा बायसमत थि खरमा आरो गोदान गोदान माइ ओंखारनाय खुथुर फसाथुर बंग बन्न्दु बेफोरखौनो बांसिनानो गायनाय जायो आरो आरो जोंना माइब्रा माइखौ जोङो फिथाबो जाजायो जेरै जोङो थावनि फि फिथा एन्थाब फिथा जोङो जेरै मागो मागो दमासियाव जोङो फिथा जायोना बे माइरं बेखौ जोंहा फिथा जाजायो आरो
औ
औ आरो बेयो माइ जेरै जोंहा माइ गायनाय बेयो फिथाइआ गोमोन गोमोन जायोब्लाथाय जोंहा बेखौ हानाय जायो आरो हाखांनानै जोङो न'आव लाबोयो बावखाजों बाननानै लाबोखांनानै जों बेखौ मोसौजों बा मेचिनजों नानाय जायो नाखांनानै जोङो जोङो बेखौ फोराननाय जायो आरो सान न'आव सानथामसो‌ औ फोरानखांनानै जोङो बेखौनो सौनो लांनाय जायो सौखांनानै जोंहा बेखौनो ओंखाम जानाय जायो आरो बेनो माइरं जाहैयो माइयानो
औ
औ दैज्लां बोथोर समावहाय जाय बिदिनो जोंहा मोसौ बोरमा हैनो जायगा मोना जायो आरो माने दुब्लियावहाय माइ गायजोबनाय जायोना जोंहा बेफोरखौ हैनो एसे खस्थ' जायो आरो न'आवनो बिदिनो गांसो हानानै लाबना होफैनांगौ जायो मोसौ बोरमानि थाखाय
आरो जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय बायदिसिना मैगं गायनाय जायो जेरै जोङो ओ जोंनि ओनसोलाव बेहाय बांसिनानो गायनाय जायो जिंखा मैगं फथल आरो लेस्रा भिन्दि आरो फालौ इफोरखोबो गायनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय
औ
औ दैज्लां बोथोर समाव जोंना गरम बन्द'बो होनाय जायो‌ ओ स्कुलफोरा कलेजफोराबो गरम बन्द' होयो बेयाव जोंहा कचिं क्लासबो लानाय जायो आरो जों गरम बन्द' होनायावहाय गोजान गोजान जायगा बेरायना लानो थाखाय मोजां जायो आरो जेरै जों शिलं बेफोरदि बेरायनो हायो गरम बन्द' होनाय समावहाय ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नंगौ
औ
जेरैहाय नोंथाङा बुंदोंमोन ना दैज्लां बोथोरनि आबादनि सोमोन्दै होननानैहाय
औ
जो जोङो दैज्लां बोथोरावहाय जों गाहायै माइ आबादखौ नुनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय आरो बेजों लोगो जे जोङो उफ्रा मैगं थाइगंनि आबादबो एसे एनै नुनाय जायो आरो।
औ।
औ, जेरैहाय बुंनो थाङोबा जोङो ओ दा दैज्लां बोथोरावहाय लाव खुमब्रा जिंखा लेस्रा भिन्दि आरिनि आबाद खौहाय जों नुयो आरो आरो बेनि उनावहाय एसे एनै बेबायादिनो बांसिनखौ मावा आरो ए से एनैल' मावो आरो माइ जों माइ आबादखौनो बांसिन नुयोनालाय
औ।
माइ आबादखौहाय माबायदिहाय खालामो होनोब्लाथाय जोङो माइ आबाद खालामनो थाखाय जोंनो गिबियाव माइज्लि नांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
जोङो बे माइज्लिखौहाय फाथोनि बस्थायाव सो-सोनानैहाय ओ फुख्रिफोराव बेबादिनो खाथि खालायाव जि दङ दंग' बा फुख्रि बेफोराव सोमनानैहाय दोनो आरो न' खाथियाव।
औ।
दा बेबादि दोननानैहाय जोङो हरनै हरसे हरनै एबा हरथाम बेफोरबादि सोमनानैहाय दोननाय जायो आरो। बेनि उनावहाय जों बे खौ बोखांनानै दैखौ एसे सर'नो थाखाय दसे सम दोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दोननायनि उनावहाय जोङो बेखौ बोखांनानैहाय हायावहाय लामनानै दोननाय जायो आरो बेबादिनो थास' बिलाइ नङाब्ला थालिर बिलाइ बेफोरजों खोबनानैहाय दोनो आरो जाहाथे बे गाजा बेरो बेनि थाखाय।
औ नोंथां।
आरो बिनि उनावथ' जोंनो खोथिया थिलिखो एवग्रोनांगोन नालाय जों खोथिया फोनो थाखाय हाब्रु खालायनांगोन बेनिखायनो जोङो खोथिया थिलिखौ एवग्रोनानै हाब्रु खालायना लानांगोन।
औ।
अब्लासो जों बे खोथियाखौ फोनो हागोन नालाय बेनिखायनो जोङो खोथिया थिलि खौ एवखांनानैहाय खोथियाखौ दुब्लिसिम लांनानै बे माइखौ ओ लां नानैहाय जोङो खादाफोराव लानानैहाय आखाइजों फ्रि फ्रि सारनानैहाय फोनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बेबादिनो ओ जो बियो ओ से दान बा से खावसे दाननि उनावहाय गायजानाय जायो आरो आरो जों बेयाव गोजौ जानायनि थाखाय जुदि खोथिया जौवाब्ला ओ रासायनिक हासारफोरबो बाहायनाय जायो आरो गोजौ जानो थाखाय।
औ, बेबादिनो जोङो जेब्ला बियो गायनो थाखाय फुजानाय जागोन अब्ला जोङो ओ गायनो थाखाय हाखौहाय हालेवग्रोना लानांगोन माइ गायग्रा दुब्लिखौ जोङो। गोदोनि दिनावथ जोङो मोसौजों एवोमोन नांगोलजों नङा होमबा। दानियाथ बेफोरखौ औ नुनोनो थांला नालाय। एसे खम जाबाय दानियाथ औ ट्रेक्टर जोंसो हालेवो नालाय बेनिखायनो जोङो ट्रेक्टर। जों एवग्रोना लानाय जायो आरो।
औ
ए-बेबादिनो एवनानैहाय खेबसेफोर बा खेबनै बेबायदि एवनानैहाय जोङो आलि दाननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ हौवा मानसिफोरखौ बे खदालजों आलि दाननायखौ जों नुयो आरो बेबायदि। आलिबो खोनाय जायो जाहाथे बेयाव जोङो दैफोरखौ। लाखिनो हायो बा दोनथुमनो हायो बेनि थाखाय। जोङो आलि होनाय जायो आरो।
उम
बेनिफ्राय जोङो खोथियाखौ। जेब्ला बे दुब्लि एवनाया जागोन अब्ला जों खोथियाखौहाय फुनानैहाय। जोङो मुथा खानानैहाय दुब्लियाव राननानै होनाय जायो आरो। आरो बे माइखौ गायनो थाखाय जोङो आइजोफोर। खौहाय बेबायदिनो हाजिरा लिंनाय जायो आरो। गोदोनि दिनावथ बेबादिनो सावरि आरि जाला बायोमोन नाथाय दानियाथ बे बेफोरबायदि जानायखौ नुला नालाय आरो जालियाबो। हाजिरासो जाजोब्बाय।
औ
ए ओ नंगौ बेबादिनो जोङो आइजोफोरखौहाय ज ज माइ गायनायखौ नुयो आरो।
औ
बेबायदिनो जोंहा बायदि रोखोमनि माइफोर गायनाय जायो। जेरैहाय जोङो माइब्रा जोसा फुलफाख ख्रि बेफोरबायदि थेंग्राय ओ बिहारि बायदिसिना माइफोरखौ जोङो गायनाय जायो आरो।
औ नंगौ
आरो बेनि उनावहाय जोंहा हाल जांख्राबो जायो नङा होमबा। जोङो हाल जांख्रायावहाय बेबादिनो हाब्रु आरि फोनलायो आरो।
औ
औ बेनि उनावहाय जेब्ला। माइखौ गायखांगोन गायखांनायनि उनावहायबो जोङो। बेवहाय दानियाथ गोबां मुलिसारो नङा होमबा। बेबादिनो हाग्रा आरि रजयोना बेफोर हाग्रा आरि थैनाय मुलि सारो आरो रासायनिक हासार। फोरबो बाहायो बेबादिनो गोदोनि दिनावथ। गोबोर हासार बा फेसेव हासार बेबादिसो होयोमोन नाथाय दानिया। थिग बेबायदि रासायनिक आजारजों बाहायजोबो।
औ नंगौ
औ आरो बेबादिनो जोङो। माइखौ गायखांनानैहाय जेब्ला माइयाहाय मोनगोन। अब्ला जोङो मानसियानो खासिजों हौवा मानसिफोरखौ बांसि बिदि नुयो आरो हिनजावफोरखौबो खायसे।। खायसे खानै बेफोरबादि सोरबाया हायो बेफोरबादि। बिदिनो जोङो खासिजों हानाय नुयोमोन आरो बेनिफ्राय मुथि खायोमोन। नाथाय दानि दिनावथ' बेखौबो गोबाङानो मेचिन जों हानायखौ जों नुयो।
औ नोंगौ
मेसिनजों ओ खायसे खायसेया हानानैबो नाखायो मेसिनजोंनो दुब्लियावनो।
औ
आरो खायसे खायसे हाख्लायनानैल' गालांनायबो मेसिन दङ। बेफोरबादिनो जोङो। मानसिजों हायोब्लालाय मानसियानो बजा खानानैहाय। ओ हुलाबारि जोङो फाफ्लियाव बाननानैहाय न'सिम रोगायोमोन आरो।
औ
आरो जोङो जेब्ला माइखौ नानो नायो अब्ला जोङो मोसौजोंनो मारान नायोमोन आरो।
औ नंगौ
दानिवाथ' गासिखोबो मिचनजोंसो नाजोबो बेफोरबायदिनो जोंनि दैज्लां बो बोथोरनि आबादखौहाय जोङो बुथुमनानै लायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समा जाबाय। जोङो दिनैनि सावरायलायनायखौ जोङो एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां। गोजोनथों औ औ गोजोनथों नोंथां।
औ दे नोंथां।